औ फ्रि नामा नोंथाङा?
आंथ फ्रियानो गरमना नोंथां जिरायलाबायदों आरो ना
औ औ
अब्ला नोंथां मानि सायाव सावरायनो बे समाव
जे जों
औ
खोनायाखै नोंथां माथो हेलौ
गामियाव खोनादों? हेलौ
अ हेलौ
हेलौ
अ खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों।
अ नोंनिखौ खोनायाखैमोन मानि दहाय मा बुङामोन नोंथां मानि सायाव?
माने आं बागानफोर बायदिनि सायाव बागान आरोखि ना? गामिफ्राव बिदिनो बागान मावनाय।
औ औ औ औ औ नोंथां जायो रायलाय जायो।
बिब्ला आं सोंगोरोसै नामा नोंथां?
जायो नोंथां दे दे।
ओरैनो नोंसोरनि गामि एरियाफ्राव मा मा बागानफोर मावनाय जायो आरोखि गायनाय जायो।?
जोंनियाव थ' जोंनि गामियाव नुनो थांनाय बायदि बागाननि बेलायाव नायनो थाङोबा नोंथां बिदिनो मेहेगुनि बागान दं ओमफ्राय साल बागान दं बिदिनो सिगुनबो दं आरो नोंथां। बिदिनो बिगाब्रै बिगाबा बिदि गायनाय। दं आरो जोंनि गामियावहाय नोंथां। खोनादोंना नोंथां ओरैनो ओरैनो बेफोरखौ मानि बावाखै आरो गायनाया जायनि जाहोनाव माने दाबो बिदिनो हाखाव जानाय जायाख द अब्लाबो देरबायानो नोंथां। ओमफफ्राय नोंथांमोननि जायगायाव जेनेबा ओरैनो मा मा बागान दं एसे
जोंनियावथ' दङ जोंनावबो नों नोंथाम बुंनाय बायनो जेरै औवाफोर दं आरोखि ना औवाफोरबो दं। औवा, गय बागान, थालिर बागान। फोर दं।
औ औ जोबोद मोजां अब्ला
औ सिगुन बागानफोर दं गामियाव बयनावबो दं।
औ औ
औ
नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननियाव बे बिफांफोरखौ फायखारिनो हरोना? न'आव साख'नानै माबायो।
ओरैनोथ' नोंथां जेनेबा जोंना गामि हिसाबै जेनेबा फिफां लाइफां दङ आरो न'खर न'खर बिदिनो गिद गिदिर गिदिर बिफांफोरबो नुदलाबायो नोंथां।
औ
दा बेफोरथ' जाहैबाय न'नि बिफां नङा होमबा नोंथां आं
औ औ
दा बे न'नि बिफांफोरखौनो जेनेबा जोंना मानिे न'आव हाखावनानै बिदिनो न' लुनायाव बाहायनायखौ आं नुफेराखै आरो नोंथां। नाथाय आं नुनो मोनो माने फायखारिफोरा बिदिनो सोंफैनाय बा फायखारिफो फोर सोंफैयोबा बे न'खरनि मालिकआबो बेफोरखौ हरनाय बिदिनो दाम दर खालामलायनानै लांनाय आं बेफोरबायदि नुयो आरो फायखारिफोरनो हरनानै गाइखौ। दा जेनाखि बागान ना नोंथां
औ औ।
बे बागाना मानि दाबो जोंनि जायगायावहाय हाखाव जानाय बा जेनेबा फानहरजानाय जायाखै जायनि जाहोनाव मानि बेखौ बिगोमाया मा सिस्टेमै फानगोन आं बेखौ मे बुंनो हाला आरो नोंथां।
औ।
दा ओरैनोथ' बिदिनो नोंथांमोननियावहाय बिफांफोरनि बागाननि अनगायै थालिर बायदिसिना बागानबो
औ दं नंगौ।
ओरैनो जेनेबा थालिरखौहाय माबाददि गायो जेनेबा बिदिनो बिगासे बिगानै नामा गोबां गायनाय खौ नुनोमोनो नोंथांमोननि जायगायाव
जोंनाव गोबां गायो गोबां जेरै दस बिस बिगा गायो थालिरखौ औवानि बेलायाव खम बिदिनो दुइ तिन बिघा गायनाय जायो औवानि सिगुनाबो बिदिनो दुइ तिन बिघा
औ औ।
बिदिनो बागानाव आरो बाहेरदि
औ।
जोंनाबो बिदिनो थार थालिर बागानखौ फायखारिफोर लांफैनाय जायो नोंथां।
औ औ।
थालिर औवा बायदि फायखारिफोर लांफानाय जायो।
औ ओरैनो गामि गामि फायखारि हाबो नामा नोंथांमोननि जायगायावबो?
जों जों हाबो नोंथां हाबो।
औ अब्लाथ' जोबोद मोजां नोंथां। जेनेबा थालिरखौ बिसोरो मा होनो बिफाङावनो मोननायखौ लाङोना जेनेबा गोथाङैनो लाङो नोंथां?
गोथाङै लाङो नोंथां जेब्ला फिथाइया गोरलै ओमफ्राय देरै देरै देरना रागोनना नोंथां
औ औ।
जेब्ला रायो फिथाइया अब्ला लां दाइरेक बागान सुददायैनो बायनाय जायो बिसोर फांसे फांनै बायनाय जाया।
औ नोंथां।
खायफा खायसे फाइखारिया बागान लायो खाइसे फायखारिया गारि सुदा गारि गंसेयाव बेसेबां माल बिदि हिसाबै
औ औ। अब्ला जेनाकि कि रांखान्थि जौगानाय बे हा जेनाखि बे फाननाय बेयाव माने मदद मोनोना गामिनि सुबुङा नोंथां?
औ मोनो मोनो
औ। ओरैनो जेनेबा न'खर न'खरबो बिदि बागान खालामनाय नंङा न'खर न'खर बिदिनो थालिर बिफां फां फोर दंना गैया?
दङ' दङ' नोंथां दङ' न'खर न'खर थालिर बिफां दं। खम आरोखि ना थेवबो एसे खम नोंथां बागाना जाहैबाय गि देरलायबाय न'खर न'खरा एसे खम।
औ औ।
औ।
जोबोद मोजां।
मोजां हाबा हुखा हुखाफ्रावबो बाहायनो मोनो थालिर बिफांफोरखौ।
औ औ
बागानफ्रा जाहैबाय बागाना फांसे फांनैल' दोननाय जायो। फिथाइ बुरजा होनो थाखाय जोंनि न'खर न' खरा जाहैबाय औ बिदि ओम नोंथांमोननिजों आरो बे मेहेरगनियार साल फिफांनि अनगा आलदा बागान गैबवा नामा नोंथां
ओरैनोथ' बागान होननानै बुङोबा माने जोंनि जायगायावहाय बेफोरखौल' नुदों खालामनाय नुदों आं नोंथां
औ
मेहेगुनि साल बिदिनो सिगुन बेफोर दं आरो बिदिनो गोबां बिगाब्रै बिगाबा बिदि गायनाय दं आरो नोंथां आं एकजाक बुंनो हाया बिगा बे खिन्थु आंनि आनदाजाव बिगाबै नङाबा बिगाबा जागोन आरो नोंथां।
औ नों नुनायाव आरोखि ना नोंथां।
औ ओरैनोथ' जेनेबा जोंनि खाथि-खाला बे गामि सेरफ्राव माने बागान बुङोबा बिदिनो बबेबा बागानाव माने गोबां बिदिनो गिदिर गिदिर बिफांफोर नुनो मोनो आरो थां जोंनि खाथि खाला नाथाय बिफांफोरखौ आं बांद्राय मिथिलायलाङा मा मा बिफांथाय बेफोरो नाथाय गिदिर गिदिर दंसोगारो आरो एफा एनै जेनेबा हाखावनानै फाननायखौबो जों नुनो मोनदों आरो
औ
फोरखौ फायखारिनो हरनायखौ नुवाखै बिदिनो गिदिर गिदिर जेनेबा न'बां बेफोर खालामनायाव बाहायो खोमा ना नोंथां बेफोर बा ताम
ओम
औ
आंनाव बिदिथ जेरखम आं गय बागान दं होनदों गयखौ फायखारिफोरनोबो हरनाय जायो आरो न'आवबो दोननाय जायो न'आव लाखिनाय माखासे फोराननानै फाननाय जायो। जायो नोंथां
औ औ ओरैनो नोंथाङा मिथिगौ औ औ ओरैनो नोंथाङा मिथिगौ नामा जेनेबा गय जेनाखि फुलि खालामनोबा बे गय फिथाइखौ गायनायाव बेसेबां सम लायो नोंथां ओरै रज'नो खिलि हरनो थाखाय नोंथां।
बेथ' आं बुंनो बुंनो हाला मास मोननै सो लायोदां मास मोननै देर मास बिदि लायो दां नोंथां। आं बारा थाल लानाय जाया बिदिखौ
औ औ अब्ला गामिफ्राव बिदिनो गोबां बागान दं नङा होमबा नोंसिनावबो?
औ दं नोंथां दङ'।
औ ओरैनो जेनेबा बागाननि अनगायै मा मा बिदिनो बिफांफोर दं नोंथां मुंफोर बुंनो हागोन नामा नोंसिनि गामियाव जेनेबा न
जेरै गाम्बारिफोर दङ' गामबारि दंफांफोर गाम्बारि दं आरो खान्थालफोर दङो।
औ औ औ
गोरलै बेलायाव बैग्रिफोर थायो
औ औ
जियाफोर मिस्थां बायदि बायदि बहुद दं नोंथां गामि जायोबायथ' अ थायो बयनावबो
औ औ नोंथां
थांमोननियावबो दं नामा
औ नोंथां जेनेबा बेफोरबादि जेनाखि साल सिगुन बेफोर बागानफोरनि अनगायैबो जेने गामियाव बिदिनो गोबां जाग्रा फिथाइफोरनि बिफांबो नुनो मोनो नोंथां जेनेबा थालिर फोर सफारि बिफां बिदिनो खोदोम बिफां बेफोरखौ नुनो मोनो। आरो खोदोम फिथाइखौ नोंथाङा मिथियोना मिथिया जेनेबा जों उन्दै उन्दैयाव जाबोदों आरो नोंथां। खोदोमखौ नोंथाङा गोसोआव दंना गैयाबा मिथिदोंना मिथिया बेखौ
मिथियो नोंथां मिथियो गोसोआव दं।
औ औ जायोना नोंथां खोदोम फिथाइखौ
नोंथाङा जायो
औ एसे बोरैबा औ खोनादों खोनादों
औ
एसे बोरैबा मो मोनामनायबो मोनो आरो अब्लाबो जानो एसे
औ औ
दं गोदैबो बिदि मोनलायलाङो आरो नोंथां। औ औ हेल' हेल'
दिनि बेलायाव
औ माने नोंथां नोंथांनिखौ खोनाफैनो मोनाखैमोन माने माने साउन्ड जेनाखि नेटवार्कना बे एसे गोदोदोंमोन माने नोंथां बुंफिननो हागोन नामा? खनसे बुंफिननो हाबावगोन नामा नोंथां खोनाफैयाखैमोन?
खोदोम बिफांनि बेलायावबो मोननै मोनथाम जााद थायो नामा नोंथां?
ओरैनोथ' आं मानिे बेफोरबायाददि गुबुन गुबुन रोखोमनि जातखौ नुनो मोना मोनाखै नोंथां जेनेबा बिदिनो एखे रोखोमखौनो नुनो मोनदों आरो जेनेबा जोंनिथिंजाय बेफोर मोन सेखौनो बुंजागोन मोनसेल' दं आरो नोंथां अ नोंथाङा मि थिगौ नामा जेनेबा बेफोरनि रोखोमखौ मोनबेसे बा
बेखौथ' आंबो मोनथिनाय जायाखै नोंथां।
औ
औ जों मोनसे जादखौल' जाबोनाय बे नरमेल जाय गामियाव थलाबायो
औ औ औ
बिदिबा नोंथां जोंनि माबाथ' जाबायमोन टाइमा
अ नोंथां जाबाय नाम?
औ जाबाय नोंथां औ दे अब्ला
माल